औ
औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दंथ'यो ना नोंथां
औ फ्रियैनो दं नोंथां
औ आं नोंथांजोंहाय कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं मागो फोरबोनि सायाव सावराय बिनि थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां औ नोंथां
औ सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन
अब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा नोंथां
आंनो जागायजेनग्रोनोसै ना नोंथां बिब्दिब्ला मागो होननानै बुं बुङोब्लाथ' बेबो जोंनि मोनसे बर'नि फोरबो नङा होमबा नोंथां जोंनि बर' हारिनि माने बर' हारिनि माखासे आसार खान्थि नियमफोरजोंहाय मानेलोब्बा लाखिनानै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थायो थानाय मोनसे बे जोंनि मोनसे फोरबो आरो ना मागो जेनेबा गोदोनि समफोराव बा जोंनि उन्दै उन्दै समफोराव मागो समफ्रावहाय जोङो जेरै गोबां रोखोमनि माखासे नियम निथिफोरखौहाय जों नुनो मोनबोदों बा जों आरो नुनो मोनैखौ जों खोनानोबो मोनबोदों आरो थिग बेबायदिनो जेरै मागोनि मागोनि समफोरावहाय जेरै जोंहा फिथा सौराय लारु देनानै जालायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेखौहाय जोङो ओ माखासे मा होनोमोनलाय माखासे माने माइरं जे माइरंफोरखौहाय सोमनानै दोननानैहाय बेखौ उवालाव देनानैहाय उवालाव देनानैहाय बिसोरो बिसोर माने जोंहाय ओ फिथा सौराय बा लारुफोर बानायनानै जायो आरोना आरो बै समफोरावहाय मा माने ओरैबायदि माखासे नियम निथि बा माखासे बाथ्राफोरबो दंमोन आरोना बे बाथ्राफोरानो जाहैबाय जेरै ओ फिथा जायोब्ला फिथाखौहाय जोङो मागो जायोब्ला मोसौनियावहाय लागुमा जायो होननानै बुङोमोन आरोना गोदोनि सुबुंफोरा दा बेबायदिनो जोंहा आ ओम मागो दमासियावहाय जेब्लानाखि फिथा सौराय देयो फिथा सौरायखौथ' सानसे सिगां फिथा माबाखौहायाइरंखौथ' सिगांनो उवालावबो देखायो नङा होमबा गायेनजों ओमफ्राय सोरांसि सोरांसि संनानै जायो बेनि उनाव ओ संनायनि सिगां जेब्लानाखि अन गलायजेनो सिथाव लारुफोर बानायनो बे समावहाय बै अन जे जेनाखि अनखौहाय गलायनानै दैजों गलायनानै मोनसे थालिर बिफांनि मोनसे ओ फिसा थोलिरखौ हास'नानै मोनसे माबा बायदि खुनथिया बायदि मोनसे माबा बायदिओ लायो आरोना मोसौनाव दागायनो थाखाय थाखाय आरोना बेखौ मोसौनाव दागायनो थाखाय बेखौहाय गिबियावनो दागायनानै लाग्रोयो आरोना मोसौफोरनाव बयनावबो मोसौनियावहाय दागायनानै होयो जायफोर मोसौ गुमग्रा बा हालेव ग्रख न'खरनि मानसिफोरा आरो ना बेनिफ्राय आरो जों नुनो मोनबावो जे माने गोदोनि समफोराव जे जेसेबांनाखि माने थाइजौ बिफां खानथाल बिफां गय बिफां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जामबु फिफां थाया मानो माने जेसेबां बिफां थाया माने माने बारि खाथियावहाय जोंनि न' सकआवहाय आरोना न' बाउण्डारि बा न' एरि दैयावहाय बेवहाय माने बै जिगाबनि जे जिगाब जिगाबखौहाय फेसथा फाननानै माने बिफाङाव खानानै होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेनि ओंथियानो जाहैबाय बे
बिफाङावहाय बेबायदि जिगाबनि फेसथा फाननानै खानायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे बे बोसोराव माने फिथाइफोरा मोजाङैनो थायो आरो फिथाइफोरखौ बरहायैनो मोनो होननानै गोदोनि सुबुंफोरा फोथाय फोथायनाय दंमोन आरोना आरो बेफोरो गोदोनि नियमनि मया माने आसार खानथि आरोना बे बेफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बेनिफ्रायहाय जेब्लानाखि ओ जोंहा फिथा सौराय लारु जालायनाया जाखाङो अब्ला बिनि उनावहाय जों जों लावखार ओंखाम जानायबो जों नुनो मोनो आरो दासिमबो नुनो मोनो आरो खोनायोमोनबो गोदोनि समफोराव बिब्दिनो फिथा सिथाव लारु जाखांनायनि उनावहाय ओम ओम दुब्लि फोथारफोरावहाय ओम पिकनिक बा लावखार ओंखाम लावखार ओंखाम जानो थाङो आरोना ज' ज'यैनो जेरै ओ बेदर ओंखाम ओ बायदि रोखोमनि जाग्रा फिथाइ सामथाइफोर ओ लारुफोरखौबो लांफायो एसे बिनि उनावहाय लावखार ओंखाम जानाय रो रंजानानै बिसोरो बेबायदियैनो मागो दमासिखौ खौहाय बिदाय हरोमोन आरोना आरो गोदोनि समफोरावहाय जोंनियाव माखासे बेलागुर सावनायफोरखौबो जों नुनो मोनबोदोंमोन नङा होमबा जिगाबजों जिगाबजों हुंनानै जिगाबजों हुंनानैनो माने बे जिगाब हुंनायावहाय बेल फिथाइ खौहाय गारसननानै माने बेरफु होयोमोन आरोना बेजोंनो बिसोरो रंजायोमोन आरोना नाथाय दानि समफोराव बेफोरखौ जोङो बारा नुनो मोनलिया आरो बेफोरबायदि माखासे नियम निथिफोरा लासै लासै गोमोरलांनो हमगासिनो दं आरोना जोबोद दुखु दुखुनि बाथ्रा दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै मागो दमासियावहाय माबोरै माबोरै मागो दमासिखौहाय रंजा बाजायै हगार हरो बा फालिहरो बेखौ आङो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथांनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलाव मा गो फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनो मानो होनोबा मागो फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि एंगारनो हायै मोनसे से फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
आरो बुंनो थाङोब्ला मागो फोरबोखौहाय जोंनि सारा आसाम नाङैनो फालिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
मागो दमासिबो होनना बुङो बर'आव बेखौहाय मागो फोरबोखौ जोङो बां सिन माग दाननि से अक्ट'निफ्राय जोङो जागायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नोंथां
इंलिसयावहाय बेखौ जानुवारि दाननि गेजेर गेजेर मा नङा होमबा नोंथां जानुवारिनि गेजेर माहानिफ्राय बियो जागायो आरो नोंथां बेयो जेनेबा जेब्ला जों मागो फोरबो जायो नङा होमबा नोंथां बयनिबो न'खर न'खर जोंनि गोसोआ ओरैबादि रंजाखाङो ओरैबायदि खुसि मोनो जोंनियाव मोनसे माने रंजाखांनाय फैयो आरो नोंथां मागो फोरबो जानाय लोगो लोगो आरो बे सम बेनि सिगां सिगांनो मा खालामो जोंनि मानसिफोरा नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरोखि नोंथां मागो फोरबो फैयिनि से दानसो बा जिबा दानसो सिगांनिफ्रायनो मा सरि जिबा मा होनो बेखौ दे नङा होमबा ना दिन जिबा दिन जिबा सान औ जिबा साननि सिगांनि फ्रायनो मा खालामो बेफोरखौ जोंनि ओरै जोंनि ओनसोलावहाय बेलागुरनि थाखाय रेडि खालाम खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां जेरै बेलागुर होनना बुङोब्ला मा खालामो माइहुं बायदि खालामो आरो नोंथां ओरै सिङावहाय औवा खालामहोयो ओमफ्राय बिनि उनाव बेहाय मा खालामो सायावहाय जिगाबफोर बा बिलाइ गोरानफोर बा थालिर बिलाइ गोर न नालेंखर बिलाइ गोरान बायदिसिना होनानै मा खालामो नोंथां बेखौ बेला नि मोनसे महर होयो आरो नोंथां ओमफ्राय बेखौ मा खालामो जेब्लासिम मागो दमासि जाया अब्लासिम बेखौ बानायनानै दोनो
औ
नो आरो थायो आरो नोंथां ओमफ्राय जों अब्ला मागो दमासि फैगोन नङा होमबा नोंथां बे दिनावहाय दिननि जेनना जेनेबा दिन जेनेबा गाबोन बायदियाव खोथाथ' खोथा दाथ' मागो दमासि जासिगोन नङा होनोमा नोंथां बे हरखालि जेनेबा मोनसे गोदोनिफ्राय मोनसे खुगा खुगा सोलिबोनाय बायदिब्ला नोंथां नङा होमबा मा खालामो जोंनि मानसिफोरा दाउखा नङा होमबा नोंथां दाउखा नुलायैनो माने फुङावनो सिखारनांगौनो नोंथां माने दाउखाया नुयोब्ला बादुवा जायोनो बेफोरबायदि मोनसे फोथारनाय दं आरो औ बै समाव मा खालामो फुङावनो हरनि थिनथाफोरावनो सिखारनानै मा खालामो जोंनि सुबुंफोरा फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरो थिनथासोआवनो न नङा होमबा नोंथां सान ओंखारनि सि गां दाावसिन दाउला सिखारनायनि सिगांनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरो ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै मा होनो नोंथां होननाय बादिनो जेरै नारें कल बिफां गय बिफां थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेफोराव जिगाबफोरखौ खायो आरो न होमबा बेफोर खानायनि उनाव मा खालामबावो बेनि उनाव दाना जेब्ला बेफोर खाखांजोब्बाय बे बेनि उनावहाय बेलागुर सावनो थाखाय थाङो आरो आरो नङा होमबा बेलागुरखौहाय जेरै बानायखाबाय नङा होमबा नोंथां जेब्ला फुंनि समावनो बे बेलागुरखौहाय जे सावनानै होनोसै आरोमा नोंथां
औ
औ आरो बेलागुर सावनायनि मइेन ओंथियानो जाहैबाय नोंथां माने ओ गोदो गोदायनिफ्राय मोनसे फोथायनाय दं आरो नों थां बेलागुर सावोब्ला नोंनि साननाय हनायफोरा बा नङा होमबा नोंथां ओ बोसोरसे मानि खस्थ' मोननाय देहायाव नङ होमबा माखासे ओ जोंनि साननायफोरा माने मोगथां महर मोनो बा बेफोरबायदि मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय आरो गोबां मानसिफोरा मा खालामबावो सेरावनो मोनसे खुलुमग्रा जायगाबो बानायनानै लायो आरो नों थां बेयावहाय बयबो खुलुमो आरो बोर बिनानै लायो आरो नोंथां आरो जायगा जाय गा ओरैबायदि मोनसे नुनो मोनबावो नोंथां रायजोयैनो बेलागुर सावनायखौबो नुनो मोनो आरो रायजोयैनो बेलागुर सावनानै रायजोयैनो खुलुमस्रां नायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बिनि उनाव मा खालामसै नोंथां जेनेबा फिथा सि थाव लारु जानायखौहाय सिथार्ट खालामनोसै आरो नोंथां जेरै नोंथां होननाय बायदि सानसे सिगाङावनो अनफोरखौ जोङो सौना लाखायो नङा होमबा नोंथां उवालफोराव दुलदुं दालदां दुलदुं दालदां माने बेफोरबायदि ओरैबायदि आवासा जा खायै नोंथां सानसे सिगांनियावनो माने ओ दुलुुं दालदां दुलदुं दालदां बे गाहेन वालनि सोदोब खोनाखाना खोनाखागोन आरो नोङो नोंथां बेफोरबायदि आरो आरो जेनेबा जेनेबा लारु फिथा जेनेबा जोङो आरो खिन्थु नाथाय नोंथां जों फिथाखौहाय माइब्राजों जानाय जाया नोंथां फिथाखौ जोङो जोसा माइरंफोरखौसो फिथा बानायनाय जायो आरो बा फिथा हमनाय जायो आरो आरो नाथाय माइब्राफोरजों जोङो मा खालामो लारु बा सिथाव नङा होमबा नोंथां सिथाव गोरान बेफोरबायदि सावनानै जायो आरो मा खालामबावो नोंथां बे गामिनि उन्दै फोरा गामिनि उन्दैफोरा न'खर न'खर हाबनानै फिथा सिथाव लारु खांनाय बेफोरबायदि हुदाखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां रंजा बाजायै नङा होमबा नोंथां औ दा जोंहा लासै लासै फैबाय जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां सावरायनांगौथ' गोबां दंबावोमोन नोंथाङा औ आंबो नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
नोंथांजों माखासे नोंसा नोंथांमोननि ओनसोलफोरनि माखासे मा गो दमासिनि सोमोन्दै सावरायनानै आरो मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
थारैनो आंबो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां सावरायनो मोननानै दे बिदिब्लाना नोंथां औ दे नोंथां औ दोनथ'लायसै